औ
खोनादों ना? औ खोनादों।
औ खबरा मोजांना?
औ मोजाङानो। ओ नोंथां जों आथिखालाव आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन। जोबोद मोजां मोनसे आयदा जागोन।
थ' जागायोब्ला आथि खालनि आबाद नि बेलायाव गोनोखोआरि आबादखौनो जों रायखांनो हायो नङाना।
औ नंगौ।
दे नोंथाङा आबादनि बिथिङाव मा मा आयदानि सायाव गोसो गोनां? हेलौ? खोनायाखैना नोंथां? हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ नोंथांमोन नेर्टकनि गोबां प्रब्लेम जानो हागौ। हेलौ